हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओ बिदिब्ला नोंथां दिनै जोङो बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायावनो रायज्लायनि नामा?
नोंगौ, रायलायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा जिखिनि मिथियो बेखौ आंनो फोरमायनानै होयोब्ला आं गोजोननाय मोनगोन आरो माने।
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ बर'फोरा जे आबाद मावनाय बिसोर माने बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ आं बिदिब्ला नोंथांनो फोरमायदिनि। नङा होमबा नोंथां? जों समखौ खौ नस्थ' खालामदिया। मानो होनबा जोंहा जोबोद गुसुं सम। बेखिनियाव जोङो आबाद मावनायनि सोमोन्दै खोन्थानांगौआ जोंहा गोरलै नङा। बेनिखायनो जोंनि बर'फोरा मा मा आबादखौ मावनाय जायो बेखौनो आं सुंद' सुंद'यै फोरमायनानै होदिनि। आरो जों मिथिलायनानै लानि। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ, दा बर'फोरनि आबाद होनोबाथ' आं गाहायै बेखौनो रायखांगोन जेराव बर'फ्रा आबादारि हिसाबै ओं गाहाय ओंखाम जायो। दा ओंखामखौ जोङो मारै मोनो? दा जों मारै मोनो होनोबा जोङो गाहायै माइ गायनो गोनां जायो होबा।
औ नोंथां।
दा माइखौ जोङो गिबियाव माइ जोलैखौ जों बुथुमनानै दोनखायो बोथोरावनो। आरो आथिखालाव जों बाजाराव बायनानै मोनो। सिगां समाव माइजुलि होननानै जों बुथुमनानै दोननाय जायोमोन आरो माइखौनो। दा जोङो गि बियाव खोथिया खुबैहैनाय जायो। खोथियाखौ जेब्लानो बैसागनि अखा हायो अब्लानो जों खुबैनानै लायो। आरो बिनिफ्राय
ओ दुब्लियाव दै थानाय लोगो लोगो जोङो ओ ओरैनोथ' खारहायनानै लाखायो बैसागु बायबानो।
ओम।
दुब्लियाव दै हाबनाय लोगो लोगो जों सामार होयो, बर' होयो बेनिफ्राय हा खौ आलि खोनानै लायो। आरो जों जेब्ला हाया गोबान हाब्रु जायो अब्ला खोथियाखौ फुनानै बे दुब्लियावनो जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो
उम
दा माइ आबादखौ बिदिनो ओ दान मोनथाम खावसे बेनि गेजेराव जों मोननो हायो
आरो ओफ्राय जोङो ओ माइखौ हानानै ज' ज'यै ओ बजा खानानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय जों दुब्लिनिफ्राय लाबोनानै बारा होयोमोन आरो। सिगां समाव मोसौजोंनो होनाय जायोमोन। आरो खायफाया खुस्रिनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि समा गैलिया जों समजों लोगोसे गोबां दावगाबोबाय नालाय। बेनिखायनो आथिखालाव ट्रेक्टरजों होनायखौ नुनो मोनदों। आरो ओ रिसेन्टलि जों बोसोरनैसो आवगायनिफ्राय नुनो मोनदों। हारसिङनो हायो आरो हारसिंनो माराबो खेबसेनो होखानाय बेफोरबायदि आथिखालाव टेक्न'लजिखौ जों बाहायनायखौ आबादथिलियाव नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो माइ आबादखौ बिदि मावनाय जायो बेनिफ्राय मोननो हाबावो जों ओ माइ आबाद गायनायनि उनावनो जों जेरै सिबिं आमाइ आबाद सबाइ बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो
औ
खामानिखौ बर'फोरा सिगां समनिफ्रायनो माने दैज्लांयाव खामानि जोबनाय लोगो लोगो ओ दहा हानि खामानिया जोबनाय लोगो लोगोनो बोरि हा जेराव दै बारा थाबाङा आरोना दै थाङा बेबायदि जायगायाव सिबिं सबाइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां एसेबाबो ओ माइ आबाद ओ माइ मारा जोबनाय लोगो लोगोनो मोनसे हाजानाय सम जायो डिसेम्बर जानुवारि बे समावनो दा बेखौबो बर'फोरा जेरै मागोआवथ' नांथारखागौ जोंहा फिथा एनथाब लारु जानायाव दा बेनिखायनो बेखौबो जों रेडि खालामनानै लाखायो आरो समान समान दा बेखौ गथ'फोरा ओ हानानै लायबाय आरो हा न'आव लाबोनानै फो-फोराननाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ जोङो प्लास्टिकफोराव जेब्ला बे सिबिं फिथाया रानहाङो अब्ला जों बेखौ फिस्रिनायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय सालिनानै लानाय जायो आरो सानद्रिजों
बेनि अनगायैथ' नोंथां जोंना आरोबाव सिबिंखौ थाव बानायनायावबो बाहायो नङा होनबा ना
औ नंगौ नंगौ थारैनो दा जोङो खोनानो मोनो बेनि
थावा ओ जोबोद बेसेन गोसा जायो जों फ्राय जोङो बेसरनिखौसो मोनजायो बेफोरबायदि ओ सिबिंनि थावफोरखौ माने बाहायनो मोनब्ला जों आबादारि हिसाबै जोंनिनो मोजां नाथाय जों बेफोरखौ मोनजाया आरो जाय माने गोजौ थाखोनि जाय जाय मोजां मोजां मानसिफोर बेसोरबादि मानसिफोरसो जायो होननानै आं खोनानो मोनो आरो नोंथां
उम
औ दा बेनिफ्राय जोङो सबाइ आबाद मावो सबाइयाबो मोनसे बर'फोरनि आंगो ओंख्रि जेराव ट्रेडिसनेल सबाइ ओंख्रि होनबाथ' ओरैबायदि मोनसे गोथाव ओंख्रि होननानै मिथिखायो जेराव सबाइ सबाइ ना
आंगो
औ नंगौ जेराव ना ना गोरान ना बोथिया गोरानजों सबाइ बिराद गोथाव जायो नोंथां दा बेफोर खौबो जोंनि बर'फोरा माने ओ मावनानै लायो जेराव सबाइ फिथाइखौ बै जाबाय आरो बे बिफां हानानै लाबोनायखौ मा खालामबावो जोंहा
खारै हिसाबै औ नोंथां
नंगौ खारैबो खालामनाय जायो आरो नोंथां
औ
बिनिफ्राय जों मोनबावो जेरै फाथो आबाद नोंथां नोंथां मोननि खालाव आथिखालाव फाथो आबादखौ मावगोन ना मावा नोंथाङा
ओ जोंनियावथ' नोंथां माने फाथो आबादखौ एसे खमावनो नुयो आरो जोंनियाव माने बेसर आरो सिबिं बेफोरखौनो बांसिन नुयो दा आ - आथिखालाव जोंनियाव बांसिन दायो जुखाम आबादखौनो बांसिन खालामदों आरो नोंथां जोंनियाव औ नोंथां जोंनियाव माने बांसिन बे जिखामखौनो नुनो मोननाय जादों आरो
औ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ गायनो थाखाय दैनि थोजासे ओ राहा फोर गैया नामा नोंथां?
जोंनियाव नोंथां दैयाथ' माने इसेबांबो प्रब्लेम जाया जानायालाय होमब्लाबो माने बोरै हाया जोंनिथिं एसे बांसिन जानायनि थाखाय माने जोंनियाव गोरान खेथि बेखौनो बांसिन मावो आरो नोंथां
थारैनो ओ जोबोर मोजां मानो होनबा आथिखालाव जुग - खाम आबादाबो जोबोद ओ बाजाराव डिमान्ड दङ मानो होनोबा जों आथिखालाव ओ जिब जुनारनो आदार हिसाबै बेखौ बाहायनाय खौ नुनो मोनदों जेराव मोसौनि ओ जाहोनो थाखाय ओ दानायाव अमानि दानायाव दाउफोरनि थाखाय ब्रयलार पलट्रि फार्मफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो रिसेन्टलि जों ओ खोनानो मोनबावदों ओ दा इ टुन्टि माखासे इटनल होनदोंना नोंथां ओ जेरै गारि दा बेफोरावबो जोंनि जुखामनि ओ बेफोरबायदि रसखौ बाहायनायखौ मोनदों आरो नोंथां दा बेनि थाखायनो जोंनि आबादारिफोरा ओ बेफोरबायदि आबाद मावनानै जों रां आरजिनो हायो जेराव मानो होनबा जोंनि मावनाय आबाद आरो खस्थ' खालामनाया ओरैनो सेवनानै थाङा आरो
उम
दा स्ट्रि लेभेलाव जुदि बाहायजायोब्ला आबादारि बिथांमोननि मावनाय आरो जाबायदि थांखि लानानै मावदों बे जाफुंगोन होननानै साननानै लानो हायो आरो
उम उम दा नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बांसिन माने मा आबादखौ बांसिन मावो आरो माने गोरान खेथि आरो माने दा दैलां बोथोराव
नंगौ दा जोंनियावथ' गाहायै दैज्लाङाव माइखौनो बयबो गायखायो न'खर न'खरै ओमफ्राय बेनिफ्राय सोरबा सोरबा फाथो आबादबो थायो। दा फाथोआ देरगासिनो जेब्ला माइ माखासे हा गोथां थानाय बेखौ गायखांनाय लोगो लोगोनो फाथो थिलिखौबो फाथोखौ दानबाय फाथोखौ सोमबाय आरो बे फाथोथिलियावबो आरोबाव माइ गायनाय जायो आरो नोंथां
दा जोङो फाथोनिफ्राय माने जों मा मा मुलाम्फा जायो नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा? नोंथांखौ
औ फाथोखौथ' फाथोनि बाहायनाया गोबां मानो होनोबा जोङो फाथोखौ जेब्ला सुनानै ओ गुरै दैयाव सुनानै फोराननानै बाजाराव लांगोन दा बेयाव
ओ नोंथां
गाहायै जोङो आथिखालाव बिनि बेसेनाबो गोबांसै नैजिबा जौनिफ्राय थाम रोजानिबो बांसिनख्रुइ ओ महन सेयाव मोननो हायो दा बाहायनाय हिसाबै जोङो खुन्दुं गाहायै खुन्दुं बाहायनाय जायो बेनि ओमफ्राय जों फाथो दिरुं माखासे सानानैबो बस्था खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथां
ओम
दा बिदिनो माखासे गोबां फिसा फिसा खामानिफोरावबो बाहायनायखौ जों मोननो हायो आरो
फाथोनिफ्राय आरो मोनसे जोंनि बर'फोरनि मोनसे मोजां जाग्रा न' मेगं हिसाबै जों बाहायो नङा ओमबा जेरै नारजि बेफोरखौबो जोङो बिनिफ्रायनो मोननाय नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो दा बेबो जों खोनानो मोनो माने फाथो गोदै फाथो गोखा बेबायदि औ दाथ' नार्जि ओंख्रिखौ जों फाथो गोखानिफ्रायसो लानाय जायो
बांसिन औ नोंथां औ नोंथां
नोंथाङाबो मोजां मोनो नामा नारजि ओख्रिखौ जानो
आंनि मोजाङानो नोंथां आं मोजांखौनो मोनो ओंख्रिखौ जानानै
दा जोंहा माखासे बेहायनाय नोंथां नायोबा मोननो हाबावो बर'फोरनि गेजेराव माखासे दोरोङारि फोथायनाय जेराव जाय न'खराव ओ
उम
न'खरनि सासे सुबुङा जिउ गोमायोब्ला बै सुबंनो ओ जुदि सोमोन्दो ओ
उम गारनो थाखाय औ
औ नार जि अरगारनाय बेफोरबायदि नेमखौ जों मोननो हायो आरोना नोंथां दा बेनिखायनो गोदोनिफ्रायनो आरो आथिखालावबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नारजि ओ बिफाङा बा फाथो बिफाङा जोंनि जानगार जानो हायाखै होननानै जों बुंनानै लानांगोन आरो ना
औ नोंथां थारैनो
अब्ला नोंथां जोंहा बेखिनि बर' फोरनि माखासे आबाद मावनाय बिनि बागै ओ मिथिनो मोनबाय आरो जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा
औ नोंथां नोंथांनो आंनो बेसेखिनि समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथां
औ नंगौ नोंथां आंनिफ्रायबो ओ गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। मादो होनबा बेबायदि सावरायनायनि गेजेरजों गोबां नोंथांनि ओनसोलाव मावनाय आरो आंनि ओनसोलाव मावजानाय आबादनि बागै मिथिनो हाबाय। अब्ला जों बे समाव लाखिदिनि होमबा नोंथां दे।
औ नोंथां औ दे